हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथाङा आंनि
औ औ खोनाबाय
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय औ
खुलुमबाय औ
गिबियावनो गोजोन बेलासिनि नोथांनिसिम नोंथांनिसिम गाहामलायनाय जासिहरनाय थाबाय जोङो दा सायख'ना लानाय आयदा बायदियै जोङो बेरायनायनि सायाव फंनैसो ओम फंनैसो सावरायनो आखायाव लादों नोंथांजों फंनैसो सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो?
आङो फरायनो जेब्ला आङो क्लास फाइभआव हाइ सकुल स्कुलाव फरायदोंमोन बे समाव आङो मानासाव बेराय दोंमोन बेनि उनाव ओस एस फरायनाय समा फरायनाय समाव काजिरंङा आमफ्राय डिग्रि फरायनाय समाव माबायाव बगा माथि। बे मोनथाम जायगायाव ओमफ्राय बेनि उनाव ओरै जथ' खाथि खाला ओरैनो सकि दारागाव बेफोराव बेरायहैयो सम सम।
औ औ नोंथाङा बेफोर बेफोर जायगायाव बे बेरायनानै गोबां रोंगौथि मोननो हागौ मोननो हादों जानांगौ ना नोंथां?
औ नोंथां मोनो। सोलोंनो मोनो गोदान। गोदान जायगा नुहैयो जेनेबा थांफेर जायगायावसो थाङो नालाय गोबावजों जेनेबा हमना ला आङो जेनेबा ओय सेस फरायनाय ओय सेस फरायनाय समाव आङो जेब्ला काजिरङायाव थांदोंमोन होमब्ला होमबा बेयाव थांनायसै। समाव जोङो थांनाय थांनाय समाव जोङो गासिबो जोङो बास लानानै थांदोंमोन जोङो जोंनि सिस्टारफोरबो थांमोन ओमफ्राय जों स्टुडेन्टफोर थांङोमोन। थांनायाव जोङो गोसोखौबो गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय जेब्ला थाङो थांबा बे थांनायाव जोङो बासजों थांदोंमोन नालाय थाङै थाङै थांनानै जेब्ला काजि रङा रङा मोनहैयो होमबा मोनहैहां मोनहैहां जानायाव गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गोजान ओमफ्राय जेनेबा लामाफोराव जोङो गोदान गोदान दंफां लाइफां ओमफ्राय दैमा-दैसा नुलाङो दलां ब्रिजफोर नुलाङो ओमफ्राय बेयाव जेब्ला हाबहैयो जोङो गान्दा गान्दाफोर नि मुुरथि नुयो। काजिरङायाव औ ओमफ्राय बिदिनो बेयाव मोनसे पिकनिक स्पट दं। ओमफ्राय जों बेयाव थाङो आरो जेनेबा ओमफ्राय बेयाव जोङो जेब्ला थाङो जोङो फैनायाव जोङो माबा माबि लाबोफाखायो जेनेबा जाग्रा मुवाफोर दैफोर माबा माबि रेडि फैखायो जोङो होमबा जोङो कलेज माबा ओइच एसनिफ्राय फैदोंमोन नालाय जोङो ओइच एसनि ड्रेसजों फैदोंमोन थांदोंमोन बे समाव ओमफ्राय उम बे पिकनिक स्पटाव जोङो पिकनिक इन्जय खालामो जेनेबा जों रंजाबाय ओमफ्राय बेयाव रंजानाय टाइमाव जोङो माखासे गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोर नुनो मोनो जेनेबा सिनायिफोर। बेलेग बेलेगनि। ओमफ्राय जों ओमफ्राय बिसोर जों बिसोरखौ माथो होनो हायो होनो गोसोबा जेनेबा बबेनिफ्राय फैदों मादों। आरो बिदिनो बायदिसिना जों सोलोंनो हायो ओमफ्राय बेफोरखौ नोङो जोङो नटसबो खालामनो हायो जेनेबा बायदिसिना नटस खालामना लानो हायो ओमफ्राय बेफोरखौनो जोङो माबा मोनसे सल'मा माबा मोनसे बिजाबफोर लिरनो हायो आरो जेनेबा ओमफ्राय ओमफ्राय बेयाव जोङो काजिरङा थांदों जेब्ला बेयाव गान्दा गान्दानि मोनसे जायगा इयो मुंदांखा काजिरङाया जोंनि आसामनि ओमफ्राय बेयाव गान्दाखौ नायहैनोबा जोङो मोनसे गारि रिजार्भ लांनांगौ ओमफ्राय रिजार्भ लानानै नायहैनो हायो आरो गान्दाखौ ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेरायनानै बिराद मोजां मोनो गोजोननाय मोनो ओमफ्राय न'आव फैफिननानै जोङो जेब्ला खिन्थानो हायो इफोरबायदि आरो दा नोंथाङाबो इदि बेरायहैबायबा एसे
औ नोंथाङा आंबो बेफोरबायदिनो औ नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो काजिरङा हा ग्रामायाव बेरायहैबाय बिनि अनगायैबो
औ
मानास हाग्रामायावबो बेरायहैबाय मानास हाग्रामायावबो गोबां गोबां बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गु बुन जायगा आरो गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालि बा फोरनिफ्राय फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ बेवहाय ए रोंगौथि होनो थाखाय उम बेवहाय बेरायनो उम बेराय नो एबा जायगाफोरखौ नायगि दिंना लाबोनाय जायो उम जेरै- बेवहाय गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दावसिन दाउला जिब जुनार बेफोराव नुनो मोनो जेरै- दाउसिन दावउलाफोरनि दाावसिन दाउलाफोरनि बेलायाव जेरै- दाउराय दाउरा आइ उम दावराय दाउ मैना बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि जोंनि ओनसोलाव नुफेरै नुफेरै दाउफोर खौ जोङो बेयाव हाय उम मानास हाग्रामायाव जों नु नो नङा
औ औ औ नंगौ नुनो मोनो औ
औ औ नंगौ आरो आरो बिफांफोरनि बिफां लाइफांफोरनि बेलायावबो जोङो गोबां गोबां बिफां लाइफां बो नुनो मोनो। जेरै गामबारि बनसु आरो सिगुन बेफोरबाय बेफोर बेफोर लाइफांफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो जिब जुनारफोरनि बेलायावबो जिब जुननाफोरनि बेलायावबो जोंओ गोबां गोबां नुनो मोनो जेरै मै मै मोख्रा मस हाग्रानि मोसौ गान्दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोनो नङा होमा नोंथां।
औ मैदेरखौ नुयोदा।
औ नुयो। गोबां मैदेरबो नुयोै मैदेरा मैदेरखौ मैदेर नाथाय नैबे मोखङाव नुयो मानास गेट खाथियाव नुयो जोबोर उम गेदाव थायो बेफोर के माव
औ। औ।
नों नोंथाङा आरो माबाफोर सोंथि खालामनो सानो नामा आंनियाव
औ बेनिफ्राय नोंथाङा बेयावथ बेरायबाय खाथि खालाफोरावबो बेरायायो नामा नोंथाङा।
औ औ नोंथां आंबो खाथि खाला उम औ खाथि खालाफोरावबो बेरायो आंबो उम जेरै बगामाटि बगा माटि दगा माथ टिफोराबो बेरायो बगाम मा टियावबो जोबोर उम नायनो गोबां जायगा बोद दङ जेरै बगामाथियाव दङ। स्राय स्राय बोहैनाय आरो बेनि सुबुं फोरा बेनि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावो जेरै उ दा दैज्लां बोथोराव जिंखा पथल उम बिलाइ दि बेफोरबादि बि गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरो। बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे बगामाट दियाव गोबां बैग्रि बोग्रि गोब बैग्रि बागान हाग्रा बारि बेयाव जों गोबांफोर बिफां लाइफांफोर नुनो मोनो। बेजों बे जों लोगोसे जोङो बै बगामाथि दैमा उम बारनानै हाजोआव जोङो बेवहाय गोजौआव नुनो मोनो जे बेयाव बुद्ध मन्दिर बुद्धदेबनि मोन मोनसे मुरथि दं मन्दिर बेखौ बे खौ गोबां सुबुंफोरानो फाय जोङो खुलुमनो एबा नायबा
बेरायनो नायहैनो थाङो जेनेबा
बेवहाय गोबां बेखौ नायनो थाङो आरो बिनि गाहायावनो उम दैमा बार रानानै दैमा बारनानै बेवहाय हाथाय ओम हाथाय ओम हाथाय बाजारफोर जोङो नुनो मोनो बेवहाय गोबां फिथाय सामथाय फाननाय जोंङो नुनो मोनो जेरै आफेल आंगुर थाइसुम जिंखा बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ जेरै आनारस बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो नुयो आरो बेवहाय गोबां गोजान गोजाननि सुबुंफोर बेरायनो फैयो। आरो बेजों लोगोसे बगामाथियाव बाथौ मन्दिरबो दङ। बेहाय ओम बेवहाय जोंनि बेवहाय जोंनि हारिनि बेवहाय जोंनि सुबुंफोरा गोबां बोर लानो थाङो। आरो बेजों लोगोसे ओम जोङो मन्दिर मन्दिरखौ एबा बाथौखौ खुलुमनो थाखाय जोङो दै दै बारनांगौ जायोब्ला जोङो नावजों बारनाय जायो आरो बेवहाय
औ।
खुलुमखांनानै नाव बारना फै फिननानै जोङो बेवहाय लाव खार ओंखाम जानाय जायो बेनिफ्राय जोङो गिदिंबोफिननाय जायो नों नोंथाङा
हेलौ,
नोंथां मा बुंदों औ औ बुं नोंथा।
नावआव नाव बारहोनाय माबा बिसेफोर लायो माबा बिसोर
औ औ लायो नोंथांमोननाव बारहोनायाव बिसोरो ओरैनो सिगां गोदो समावथ' आङो थांनाय समाव बिस थागा बिस थागा लायोमोन फरायसाफोरनिफ्राय। ओमफाय गुबुन आरो गुबुन बाहेरा मानसिफोर पाब्लिकफोर थाङोब्रा उम बाजि बाजि रां लानाय जायोमोन आं।
औ औ औ।
औ।
नोंथाङाबो खाथि खालानि ओनसोलफोराव लावखार ओंखाम जानाय जायगाफोराव बेरायफेरबाय जानांगौ।
खाथि खाला होनबाथ' जोङो नै ओरै सकि दारागाव थाङो।
औ औ बेफोराव औ बेफोराव बेरायनानै माबा दि मोनो?
बेथ' खाथि खाला ना जों थांबाय थायो। ओ मोजां मोनो जेनबा आङोथ' बे सकिजों दारागाव जोंनि खाथियानो जायो। ओमफ्राय दारागावनिफ्राय आङो सकिखौ साबसिन मोनो आरो ओमफ्राय आं बांसिनानो बांसिन आङो सकियाव थाङो। उम बि जोङो थांबाथाय जोङो लोगोफोर जों थाङो मालाबा ओमफ्राय फेमिलिजोंबो थांदोंमोन आं आवगोलो ओमफ्राय लोगोफोरजों बांसिन थांनाय जायो। बेयावबो थांबाथाय जोङो बिराद मोज जां जायगा बेयो दै दं ओरोब-ओरैबो दै। सोनाबखिबो दै सानजाखैबो दै दं। फ्राय ओरै लामा गेजेरजों ओमफ्राय ओरै मोनथामथिंबो ओरै सानजा सोनाब सा इथिं हाजो गोजा जायगाया बिराद मोजां नायनो दैयाबो साफाथार एखदम ना फोरबो ना फोरबो नुनो मोनो। ओमफ्राय ओमफ्राय बेयाव गोबां मानसिफोर पिकनिक जानो फैनाय जों नुनो मोनो ओरै गवा टि साइदनिबो फैयो। ओरै बरमा एकदम पाठसाला साइडनिफोराबो फैयो आरो बेयाव। बेरायनो खाना फोर जानो फैयो ओमफ्राय बेयाव मानसिफोरा सोरबा स्कुलफोरनिफ्राय फैयो सोरबा कलेजनिफ्राय फैयो बेफोरबायदि फैयो आरो ओमफ्राय जोंबो थाङो। खान ज एसे दुगैनो थाङो जों गामसा थामसा ला थाङो ओमफ्राय जायगा नायनो समायना ओमफ्राय जों गोजोननाय मोनबोयो आरो
बिदिब्ला नोंथां जों सानैनि रायलायनांगौ समखिनिया बेखिनियानोमोन जोङो रायजलायनाय समखिनिखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
जागोन दे नोंथां औ औ